हम
मा लाबोदों नोंथां ओंखामफोर जाबाय नामा?
ओंखाम जाथ'वाखै
आं न'आवनो दं
खौरांफोरा मोजांबा?
मोजांयानो दंथ'यो बरथमान।
नोंथांनियालाय?
दं आंबो नोंथां बिदिनो गेजेरावनोसै।
ओं नोंथाङा बबेयाव दं
आं न'आवनो दं।
ओंखाम जाबाय?
जाबाय नोंथां
मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया नामोन ना इनिफ्राय आलु
आ
नोथाङा जाबाय?
जाथ'वाखै संगासिनो सोनो
संगासि
ओम
ओम दा ‌ बिदिनो नोंथां गरमफ्रा माबोरै
गरमाथ' ओ दोंसाबो एसे ।
ओम
अखाथ' गैथ'वा खिन्थु बोथोरा बोरैबा गोमलाला जाना दङ हानोबो हानाय हरालागै ।
ओम
ओम
नोंथाङा बेसेसिम फरायनाय?
आङो आङो ओम बिए थार्ड सेम हालागै फरायनाय ।
आतचा
नोंथांआलाय?
आंबो बिसिमनो ।
ओ
होम
नोंथाङा अबेनि?
आङो ।
अ।
आङो आं
बे जोंना तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट गोलैयो ।
अह'।
नोंथांना?
आं बरमानि।
बरमा ओम मा डिस्ट्रिक्ट गोलैयो?
दिस्ट्रिक्टआ जोंनिया बाक्सा ।
बाक्सा ना? नोंथां नोंथाङा बिजिनेसफोर मावनो गोसो जायोना जाया?
बिजिनेसथ' मावनो गोसो जायो ।
ओम ओरैनो बिदिनो मा बिजिनेस मावनो सानो?
आङो थ' दा। बिजिनेस होनबाथ' बहुद दङ नाथाय बिजिनेस मावनो थाखायबो फैसा नांगौ जायोना इनभेस्ट खालामनो ।
जायो नांगौ नां
औ जेनेबा आं बिजिनेस आं लुगैनाय आरोना।
ओम ओम।
आं माने मोनसे रेस्टुरेन्ट खुलिनो गोसो दं आरोना।
रेस्टुरेन्ट।
अ।
आतसा।
नोंथांनियालाय।
आंबो बिदिनो बिजिनेसखौथ आंबो बिदिनो खालामनो लुुबैयो नाथाय आं बे हलसेलार गोदोर खुलिनो ओमफ्राय मोनसे ओरैनो जास्ट ननिफोरनि थाखायनो आरो गय बागोन। आरो नारिखल बागान बिदि बिजिनेसनि माबायाव मोजांसिन मोनो आरो। लाइफं गायनाय
उम।
ओमफ्राय नोंथांमोनथिं माइ साय गायबाय नामा।
जोंनिया गायबाय गायनायालाय गायहोलांगासिनो।
उम।
खै आरो गायनो नोंथांमोनियालाय।
जोंनियाबो गायबाय एसे एला जोबथवाखै।
उम।
उम।
गायनाया बेसे नोंसाना हाया।
मा मा बुजियाखै।
बिदिनो हा माने माइ गायनो लागाया हाया बेसे होनदों।
अ ओरैनो सात बिगा दङ।
साद बिगा
ओमफ्राय दा सारि बिघा गायनाय जाबाय आरो ना।
उम होमबा सो तिन बिघा दंबावो आतसा गायलांगासिनो बा बिदिनो
गायगासिनो। नोंथां मोननियालाय?
बिदिनो जोंनाबो एसे एसे गायगासिनो आमथिनि उनाव जोबसिगोन जोंनावबो।
उम।
ओम ओम इ नोंथां दा नि बे ओ खोनायाखै
औ दासो खोनादों एसे स्ल खोमा नोंथांनि नेटवर्कआ माथोआ एसे लेट लेट फैदों।
ओ आं एसे दावखोनि र'।
उम।
बिदिनो नोंथां नोंसिना होनदों
मा होनदों?
ओम बिदिनो न'फोराव सोर सोर दं होनदों?
ए नआव आइ दङ बाबा फ्राय बिनानाव सासे ओमफ्राय आं।
औ मोजांआनो।
ओम नोंथांमोनना लाय?
आइबो दं बाबा दं ओमफ्राय आबै आं ।
अ
बे गिदिर फेमिलि नङा स्मल फेमिलि।
होम
हो
नोंथां नोंथांमोननिया तामुलपुर होनदोंना दिस्ट्रिक्टआ?
तामुलपुर हाथाया एसे खाथियावनो जायो नामा नोंथांमोनहा?
खाथियावनो जायो। जायो जोंना तामुलपुरा।
थांखांफेरबाय थांनायालाय जों तामुलपुराव हाथाइाव माने तमुलपुर हाथाइयाव सासे लोगोनि दखान दं माने।
आतसा
लोगो माने आदा जायो एसे बिदिनो गामिनि
आतचा दा नोंथाङा बलसल गेलेयोना?
बलाङआव गेलेयो
मा बल गेलेयोमोन नोंथाङा?
आं फुटबल गेलेयो नोंथां।
फुटबल?
अ औ नोंथांबो गेलेयो नामा?
आंबो बिदिनो फुटबल गेलेयो।
अ।
नोंथाङा ओरैनो फुटबल हायारफोर गेलेनो थाङो नामा?
माने बिदि गेलेथ'नाय जायाखै दासो सिजोन जाहांदों नालाय।
ओम ओम।
आं गेलेनायलाय गेलेयो एसे फिसा फेनलायाव आरो, एसेबां गोदोराव नङा फिसा फेनलायाव गेलेयो।
ओमफ्राय नोंथाङा अवाल कापखौ नायदेर नाखै? फिफा अवाल कापखौ?
आं नोंथां नायनाय जादियासो माने हरस जाबाय नालाय। बेनिखायनो नादियासै।
औ।
नोंथाङा नायदों होनबा?
औ। आंबो नायनो हायासै नोंथां।
हायाखै न'।
ओम।
हराव सो जाबाय नालाय। हम।
ओरैनो खोनानाय बायदिबा एबार जेनेबा दा निमारमेसि
औ औ लाखिगोन बिसोरो।
हम।
बेनो लास्ट मेट बिदिनो।
औ।
ओरैनो नोंथाङा। गरमाव मा खालामना मोजां मोनो?
गरमावथ' बिदिनो
जेनेबा फिथाइ सामथायाइ जानानै
उम
बेरायनानै माबायदि मोजां मोन?
बेरायनो होनना बुङोबाथ' दा जोंनियाथ' ओरै बेरायनो थांगोन होनबा जोंनिया जेनेबा दा गरमा नालाय जों दैमा सेर-सेर जेनेबा फाहार खाथि आरियावसो गिदिंना मोजां मोनो । दारागाव थाङो जों बेरायनो।
आतसा
औ नो नोंथाङा जेराव थांथ'बाय नामा बेरायनो?
गैया थांथ'नाय जायाखै नै माइ साय गायखांबासो थांनो प्लेनिं खालामदोंमोन।
उम आतसा।
उम बोथोरफोरा जुदि मोजांङै थायोबा थांदोनिसै खोनसे बेरायनो। फैनोसै।
औ।
नोंथांमोननावलाय न फ्राव गय बागोन एबा नारे कल बागान थालिर बागान बिदि माइबाफोर दं नामा?
जोंनाथ' बिदि गैया माने गय एसे दं आरोना ओरैनो।
आतसा।
उम नोंथांमोननाव दं नामा बिदि मायबाफोर?
आंनावबो बिदि माने दि गैया दंनाया गय बागान फिसा मोनसे दं ओमफाय ओरैनो थालिर बागान एसे दं, बेनि अनगा गै गैथ'वआ जेबो।
खय बिगासो दङ नोंथांमोननिया गय थालिर बागाना?
ओरैनो गय बागान नालाय आधा बिगाासोफोर जागोन ओमफाय थालिर बागाना जागोन बिदिनो बिगासेफोर जागोन। अ उम। नोंथांमोनाव गयनि दाम थालिरनि दामफोरा माबायदि
गयनि दाम माने माने जोंनाव माने खाथियाव बिदि गय बागान आरि थालिर बागान आरि गैया नालाय
औ औ
बेसे रेटखौ मोनथिया जों माने
आदसा आदसा जोंनावबो एसे जोंनाव माने बिदिनो रेटआ एसे डाउन जालाय उथिलाय बिदिनो जायो नालाय माने एखे थाबाय थाया
बिदिनो थासाबो आरो गायनायनि खस्थ' खालामनायनि माबाखौ मोनो
ओम
आसा
आसा नोंथांमोननाव बिदि दैमा खाथि गिदिरफोर दं नामा
दैमाथ' गैया जोंनि खाथियाव
ओमहो
नोंथांमोनथिं थ' दङ ना दैमा खाथियाव
दं दं जोंना बे फाग्लादिया दैमा दं नालाय
औ
बे दं जोंनाव
ओम
आसा नोंथाङा फोरमाफोरथिं खेबसेबो बेरायनो फैयाखै नामा
थांनाय जायाखै थांनो सानदोंमोन मा जायो नायनोसै थांनायाथ' जायाखै बिदि थांनो सानदोंसो आरोना
आतसा आतसा
ओम
नोंथाथ' बरमाखौ सिनायखायोना
सिनायो नोंथां सिनायो
उम।
उम बारा गोजान जाया जोंनिफ्राय गोजान जायो थेवबाबो एसेबां गोजान जाद्राया आरो।
उम आतसा।
अ।
ओहो जाथ'आखै।
न'आवथ' गै
आं न'आवनो दं।
आदसा न'आवनो दं। उम। न'फोराव मोजांबा नोंथां।
औ दंथ'यो बर थमान मोजां।
आतसा।
नोंथांमोननियालाय?
आंबो जोंनावबो दं बिदिनो न'आवनो गेजेरावनोसै।